हेल'
हेलौ नोंथां हेलौ
औ नोंथां खोनादों दे बुंलाय औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथांसिम गोजान हरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरफिननाय थाबाय
ओ नोंथांनि ओनसिम फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांनियाव ओ मोननैसो आयदानि बागै ओ सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां ओ नोंथांनियाव सम दङबा दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ ओम ओ नो सुबुंफोरनि गाननाय जोमनायनि बागै नोंथाङा एसे बुंफोरथि ओ होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन ओ जोंनि ओ सुबुंफोराथ' गासैहाबो ओ बयहाबो ओ मोनसे मोनसे हारि हिसाबै गावबा गाव हारिमु एबा गाननाय जोमनायफोरा आलादा आलादा जायो
औ
बिदिनो जोंनि बर' अ समाजावबो ओ बर सुबुंहाबो जोंनि बर मोनसे हारिमु दङ' ओ बेयाव जोङो बर' फोरनि ओ गाननाय जोमनायखौ बुङोब्ला ओ जोङो ओ गुबैयै जोङो दखनायावनो जोंखौ बर' होननानै सिनायो दख खना आरनाय बायदियावनो जोंखौ बर होननानै सिनायो बेफोरनो जोंखौ जोंनि बर हारिखौ सिनायथि होयो।
औ
अ बिदिनो ओ जोंनि बरफोरनि गाननाय जोमनाया ओ जोबोर समायना रमायना ओ बेरखांहोयो जोंनि हारिमुखौहाय औ बिदिनो जोंनि गाननाय जोमनायखौहाय ओ बर सुबुंफोरा गावबा गावनो दानानै लायो जों बेखौ बयबो मिथिगौ ओ आरो रो गोदो गोदायबो जोंनि बर सुबुंफोरा गाव बा गावनि गाननायखौ बांसिनै नखर नखरावनो दानानै लायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों
औ नंगौ नोंथां
जोङो बिदि दानानै लुनानै गाननायखौ एसेबां नुनो मोनलिया ओ आथिखालाव जोंहा हाथाय बाजारफोराव बायनानै मोननाय बायदि सिफोरखौ जोङो गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो नाथाय गोदोहाय जोंनि बर आइजोफोरा ओ गावसोरनि गाननायखौ गावबा गाव गावसोरनो नखर नखर हिसानसालियावहाय दानानै लायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो ओ बियो थारैनो नंगौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जों बेखौ नुबोदों
औ
थेवब्लाबो जोंनि बर हारिफोरा दासिम जोङो खम नुयोब्लाबो ओ जोंनि दानानै लुनानै गाननायखौ जोङो ओ दानानै लुनानै गाननाया ओ बेखौ जोङो एंगारनो हानाय नङा
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोङो गाननाय जिफोरा जोबोर समायना रमायनाय बेरखांहोयो जोंनि बर हारिमुखौ जेरै आरनाइ बेबोथ जोबोर ओ नायनो मोजां गांसे ओ समायना आरो ओ बर हारिनि नेरसोन होननानै जोङो बेखौ बुंजायो आरो दखना फास्रा आरो ओ हौवा माहारिफोरनोबो गामसा आरिफोर जोंनि बर आइजोफोरा ओ दायो जों बेखौ बयबो मिथिगौ
औ नंगौ
बिदिनो जोङो गाननाय जोमनायखौ अ जोंनि बर आइजोफोरा बांसिनै ओ नआवनो गाननानै थायो आरो गोबां दाब दाब जायगाफोराव बेरायनो थांनायफोरावबो गानो आरो बेफोरखौ ओ फुजा फोरबो फालिथायाइ बायदिसिनाफोरावबो जोङो ओ जोंनि ओ बरनि बे दखना गामसा आरिफोरखौ गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ जोङो मोसानाय बायदिफोरावबो जोङो बेफोरखौ ओ समायना रमायै रमायनायै गाननानै मोसा नायखौ जों नुनो मोनो जेरै खेराइ मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय बेफोराव जोङो ओ समायना रमायनायै ओ गाननानै जोङो बे दखना आरनाइ बायदिखौ आर ओ गाननानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ
औ नोंथाङाबो ओ फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायादि ओ बरफोरनि गान्नाय जोमनाया माबायदि बेरखाङो
औ नंगौ नोंथां ओ आ बै आबौ मुनि ओ खोनानाय मोननाय मथेबा बरफोरा ओ गोदो बिदिनो दाउ फिसा दाउ अमा बिदि फिसिनानै बेजों रांजों ओ फाननानै बायनानै खुन्दुं लुनानै सि दानानै बांसिन गावनो दाना गावनो जोमबुनाय जोमबुयोमोननो नोंथां
औ
हाथाय बाजारनिखौ बिदि ओ बारा बायामोननो गावजों गाव बिदिनो दालायनानै गानोमोननो उम दानि दिनावथ' आरो बिदि ओ गोबां हाथाय बाजारफोरावबो बिदि फानसोलाबायनाय ओ गोबां ओ बर' आइजोफोरा बिदिनो ओ हिनि फालांगि बिदिनो जोबोर ओंखारबाय नङा सै ओनबा नोंथां ओ - गुबुन हारिनिसाय ओ गोरोबनानै ओ बिदि नोजोर होनानै नायोबा गुबुन हारिनि ओ आंगो ओ बिदि गाननाय जोमनायनि एसे बर' हारिनि ओ गाननायखौ समाय सिननाय नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
फोरा आगोलनिफ्रायनो आखा फाखा रोंखा राखा बिदि दानाय लुनायाव आगर ओ एरनायाव ओम बायदि बायदि गाबनि एरना गाननायाव जबोर आखा फाखा
औ नंगौ।
बिदिनो बरनि ओ द'खना बिदिनो गोमो ओ बिदि फारसा ओ गोजा हाजो आगर - बिदि एरना गाननायखौ जोङो मोसानाय बिदिनो रंजानाय बाजानाय फोरबोफोराव गाननायखौ जोबोर नुनो मोनो ओ जोबोर बेरखाङो बर'नि द'खना फोरा बिदिनो गाननायाव समायसारो ओ बर' फोरा ओ बु गाननाय जोमनाय बुङोबाथाय ओ मोननै मोननै बिदि गांनै जेनेबा गाननायखौ जों नुनो मोनो। ओ गांनै रोखोमनि गान्नायखौ जों नुनो मोनो अग्रं द'खना अग्रं द'खनाखौबो जोङो गाननायखौ गोबां नुनो मोनो गामि ओनसोल लाव न'आवनो दानानै बेखौ गानो। ओ लांगा द'ख द'खना अग्रुं द'खना बिदि गाननाय खौ जों गाननाय नुनो मोनो।
औ।
द'खनाखौ गोदो ओ कामरुप दरं सनितपुर आरो ओम‌ दुदनायफोराव गाननायखौ ओम नुनो मोननायखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो एसे खोनाय गोसोआव दंबयो नोंथां।
औ।
दा आरो गामि ओनसोलाव ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावबो बिदिनो ओ बैसो जानाय बिदि बैसो जालांनाय आबैमोनखौ जोङो गाननायखौ नुनो मोनो। ओ बरफोरा ओ दासिमबो आ बिदिनो ओ गुबुन हारिनि ओ ड्रेसफोरखौ गाननानै बरनि हारिखौ बावगारनो नाजायाखै ओ बिथांमोना दासिमबो गाननाय जों नुनो मोनो। गुबुन हारिफोरा ओ बिदि बिदिनो बरफोरनि बर हारिनि ड्रेसखौ गोजान गोजान दाब दाब जायगायाव था ओ गानना थांनाय नुबा जोबोर नायो जोबोर सम। समायना बाख्नायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जों बो जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां ओ। ओ सानना नायोब्ला बर हारिनि ओ दखनायानो ओ गाननाय जोमनायनि भिथोराव बर हारिनि दखनायानो जोबोर समायना।
औ।
भासाफोरावबो बिदिनो बायदि रोखोमनि आगर एना लानायखौ जोङो नुनो मोनो बायदि गाबनि नोंथां नोंथाङाबो बे एरनाय एर एरनायखौ आगर एरनाय बिदिनो नोंथांनि न'आवबो बिदि एरो नामा नोंथां।
औ आं औ हागोन। औ खाथि खाला जोंनि गामिफोराव जोङो नुयो गोबां ओ बै मोनफ्रोमबो न'खराव जों नुवाब्लाबो ओ जोङो नुयो आरो खना खनला बिदि गामिफोराव बिदि समायना रमायना आगर एरखांनाय औ औ बिदि। बिदिनो जोङो आर'नाइाव आगर एरनोब्ला जोङो हाजो आगर बायदिखौ होनाय जायो। आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोर दङ जेरै खासि बिबार दिंखिया बिजौ फारै मेगन आरो दावराइ आगर बिदिनो जोबोर समायना रमायनाफोर आगर एरखांनानै जोंनि बर' आइजोफोरा जोंनि जोमग्रायाव औ आ। आगर एरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ।
बिदिनो जोबोर समायना रमायना आगर एरखांनानै रेगे रेगें आरि फालिफोर फास्राफोर जोंनि दख'नाजों लोगोसे लाफायो जोंनि बर' आइजोफोरा बिदिनो ओ। जोंनि बर' आइजोफोरखौ बे दख'नाया आरो जोंनि समायना रमायना एरखांनानै आगरजों एरखांनाय फारसाफोरखौ लायोब्ला जोबोर समायखांहोयो। आरो रंजानाय बाजानाय फोरबो आरिफोराव गाननानै रंजायोब्ला जोबोर समायनासिन नुबावो बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा गाव गावबा गावनि गाननाय जिफोरखौ खौ समायना रमायनायै आगर एरखांनानै दानानै गावसोरनो गानोमोन आरो।
औ नंगौ नोंथां बिदिबा नोंथां। हराबो थौलांनो हम बाय नङासै होनबा नोंथां। ओं नों थांनिसिम बेसेन गोसा समखौ दसे सम आंजों दोन्थ'नानैबाबो रायलायनायनि थाखाय नों गोजोननाय बावहरनाय थाबाय नोंथां। इयुन समफोरावबो औ इयुन समफोरावबो बि बिदिनो नोंथांजों सम लानानै मोजां सम लानानै रायज्लायनो मोनगोनखौ नोंथां बिसे मिजिंथिबाय नोंथां।
औ।
गोजोन्थों नोंथां। बिदिब्ला दोन्थ'नोसै औ।